औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
अ
दं ओरैनो।
औ जाखांबाय ना? औ आंबो ओरैनो दंङ
जानायाथ' जाबायमोन।
औ औ मा ओंख्रि जाखो?
आङो अमा जादोंमोन नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
औ आंबो जाखांबायमोन
ए मा ओंख्रि जाखो
जोंहा ना माबामोन मा होनो नाजों माबामोन दालिमोन।
औ होमबा नोंथाङा कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ होननो हागोन ना।
अ आं माने कल हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय दिनै माने ओ मोनसे माने गोनां खोथायाव फैदो मा होनो जों माने आबादनि बागै रायलायनो होननानै आं माने नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो ए फाय मा होनो थारमाने दाथ' जोंना दैज्लांनि बोथोर ना होमबा जोङो मानि दैज्लांनि बोथोराव मा मानि आबाद मावो एबा बोरै आबाद मावो जों दैज्लां बोथोर समाव बेखौनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
ओम आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंना मा दैज्लां बोथोराव बयबो मावखायो नङा होमबा जोंथ' जों बर' फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय नङा होमबा मानो जों जोबोद माने गुबुन गुबुन ओ जातनि आबाद मावनो हायो जेरै मा-मा माइ बा मेगं जा मेगङाबो जागोन जो गोनार माबा मा होनगोन बे सबाय बिमा बेफोरदि आरोबाव भिन्दि मेलला मेल ला दङ' नङा होमबा आबाद मावनाया जोंना आरो औ नोंथांमोनहालाय मा मा आबाद मावो
ओ जोंहाबो दाथ' दैज्लां बोथोर ना दाथ' माइ गायनायनि सम जाहै बाय बिनिखायनो दा जोंहा माने माइ गायनो थाखाय माने बयबो माने न'खरनि सोद्रोमाफोरा माने आबाद माइ गायनायनि थाखाय माने थियारि जानानै दं आरो ना। बेनिखायनो दा हालेवदों आ हालेवगासिनो आरो दाथ' ओमफाय बिनिफ्राय हालेवखांनायनि उनावसो माइ गायो नालाय आरो दा माने समखौ नेग्रोदों आरो दाथ' अखाबो हायाखै नालाय एदम अखाखौ साननैसो माबानानै माइखो गायनो सानदों।
ओ जो होमबा आं दा मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथांनाव उम मा होनो जोङो आबाद मावनायखौ माने मा होनगोन गो माबादि जेनेबा गोदोनिजों गोदोनिया आबाद मावनाया माबादिमोन आरो दानि आबाद मावनाया माबादि जेनेबा माबोरै जोंनि आबाद मावनाया जौगाबोदों जेनेबा गोदोनिजों दानिजों रुजुनानै माबादि जाखो एख खौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो सानगोन नामा?
औ औ हागोन दे ओ माने गोदोनि आरो दानि समखौ माने रुजुना नायोबा गोदोनि फ्राय लानानै दासिम आरोना बिराद जौगाबोदों आरो जोंनिया आं गोदोनिखौ बुंनो सानबाय दा ओ गोदो जाहैबाय जोंना मा होनो मोसौ बयनिबो नखर नखर माने मोसौ दङमोन ना बे समाव होमबा जोङो फोथारथिलियाव ओ माने हालेवनो थाखाय माने जोङो गोब बाङानो गोदोनि समाव माने मोसौजों माने हाल एवोमोन ओमफाय माबा मै होयोमोन। ओमफाय दानि माने गोदान दाथ' गोदान जुग जाबाय नालाय माने दानि गोदान जुगाव जाहैबाय जोंना दा गोदान गोदान माने मेसिन बा आरिफोर फैबाय दा माने गारि गुरा ट्रेक्टर दङ हालेवनो थाखाय दाथ' माने गोबाङानो माने गोदोनि सम बायदि माने मोसौजों दाथ' रावबो हालेवआखोनो होनजायो। दाथ' माने ट्रेक्टरजोनो गासिब बो मावजोबो नालाय ओमफाय बिनिखायनो माने गोदोनि समाव रुजुनानै नायोबा माने मोसौजोंनो गोबाङानो खस्थयै मावनानै माने हालेवनानै मानानै माइ गायोमोन। ए एबा माने मैगंनि आबाद मावोमोन। दानिया आरो ट्रेक्टर आरि बायदिसिना जों माने ओ माबानानै हालेवनानै बा माबानानै दानिया माने माइ गायनाय जायोबा माने माबाखौ मैगंनि आबादखौ मावनाय जायो आरो अ नों थांनि नोंथांनि बादिबा दा माबोरै सोलायखो?
औ आंबो बुंनो सानदों नोंथांनि बुंनाय बादिनो जेनेबा दा जों मा होनगोन गोदोनि जुगाव नुनो मोनो मा होनगोन? हालेवनायखौ मोसौ बायदिजों ओ हालेवोमोन नङा ओमबा? ओमफाय दानि जुगाव मा हो ट्रेक्टर बा-बायदिसिना ओंखारबाय बेयो मानि थाखाय ओंखारदों होनोबा जोङो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइ नङा होमबा? उम दा मा होनगोन गोदोनि जुगाव ओ जोबोद जों खस्थ खालामनानै मा होनगोन आबाद मावोमोन जोबोद मा होनगोन ओ बा नु नु मानसिफोर जमा जमायै लानानै। ए आबाद मावोमोन नङ नङा होमबा? दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो दि दानि जुगाव गोदोनि बायदि मानो खस्थ नङा होन नंला होननानै मा नङा नङा ओमबा मानोना दानि जुगाव ट्रेक टर बा गोबां गोदान गोदान मेचिन ओंखारबाय जायजों मा हालेवनोबो हायो माइ गायनोबो हायो। बा उम बिदिनो मेसिनानो जोंना खामानिखौ मावजोबना होनो हाग्रा बिदि गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय आनो आरोना जों दा हा बेफोरबायादि फारागथिखौनो आ आबाद मावनायाव नुनो मोनो आरो ना?
औ औ नों
ओमफाय आं आरोबाव सोंथि मोनसे सोंनो सानदों जेनेबा जोंहा आबाद मावनायजों मा मा मुलाम्फा जायो होननानै नों सानो?
ओ जोंनाथ माने आबाद मावनायनि मुलाम्फाया जाहैबाय गोबाङानो माने ओ मा होनगोन रां रांआरिनि माने गोनांथि जायो नालाय। जायबा माने न'खराव नखराव माने एसे ए माने असुबिदा जायो रांआरियाव बिसोरो माने आबाद मावनानै। ओ टाउन सोहोरफोराव। थांनानै माने बिसोरो आबाद जायबा गावसोरनि आबाद मावनाय आरि बेफोरखौ माने लानानै। थावन सोहोराव लां माने टाउन सोहोरनि मा मानसिफोरनो माने फानहैयो बिदिनो माने बिसोरो गावसोर ओं गावनि जिउखौ खुङो आरो ना। थ आं आंनि साननायाव बि दि आरो। नोंथांनि साननाय बाय दिबा बोरै बेखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
ओ जोंहा मा होनगोन आबाद मावनायावथ जोबोद आबाद मावनायजों जोंहा जोबोद मुलाम्फा दं। मा होनगोन जेरै नोंथां बुंनाय बादि जों दा बाद मावनायखौ मा होनगोन जों जेनेबा बिराद धोरोमनि बेलेग बेलेग माने ओ मा होनगोन आबाद मावनो हायोना जेरै जाहैबाय ओ मा होनगोन नारेंखल बिफां नालेंखल बिफां नारेंखल बिगुरखौथ' जों मायाव बाहायो जोबोद बेलेग बेलेग माने बुस्थु बानायोना आरोबाव लबर लबर रबर होननाय मोनसे दं बिफां दं मिथियोना
औ औ मिन्थियो
फोरखौ गायोब्ला जेरै जों सेन्देल माब माबि बानायनो हायोना लबरनि बुस्थु नांगौ बानायनो हायोना थ' मा होनगोन बेफोरबायादिया आबादखौ जों दा मावनानै इन्डासट्रि होननाय बायि जायगायाव फाननो हायो जेरै जों रां खामायनो हायो नङा होमबा आहोबाव आबाद दा मा होनगोन जोंनि मुलाम फानोबा जोंनि दा थांनानै थानायावबो मदद खालामो नङा होनबा जेरै जोङो दा आबाद मावनाय न'आवनो जोबोद ओ बेलेग बेलेग ओ जेनेबा मा होनगोन मैगं गायना दोनोबा जोंहा था खालामलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो ना दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन इदिस सानलायनांगौनि जोंहा जेबो गोनांथि गैया आर ना। जोंहा गावनि न'आव आबाद थाखाना आबाद मावनाय बिदि गोबां मैगं थाखांबा थाखाबा जोंहा बेफोरखौनो संनानै जानो हायो आरोना। जेबो सिन्था खालामनाय नांगौनि गोनांथि गैया आरोना। आ अह। औ होमबा जों दा आबाद मावनायखौ मा होनगोन जोंनि आबाद मावनाया जाहैबाय जोंनि रां खामायनायाव म ओ हेल्प खा ओ हेल्प खालामो आरोना आरोबाव आरोबाव मा होनगोन थांनानै थानायावबो मदद खालामो। बेफोरबायदि मुलाम्फाफोरखौ खौनो जों बुंनो हायो। नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय आरोबाव आबाद मावनाय होनोबा जेनेबा जों दा आबाद मावनायखौ मा होनगोन ओ गुबुनाबो नुयोब्ला जों बे बि बिसोरबोथ' सोलोंगोन नङा होनबा? दा जोंनि जौगानायखौ जोंनि जौगानायखौथ' जोबोद नुबोद बयबो नुबोदों नङा होमबा जोंना जेरै जेरै दा जै जों बुंनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंना जेरै आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोबोद सोलायबोबाय जेरै जोङो मोनसे समाव मोसौजों हालौवोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना आबाद मावनाया मा जाखो दानि दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टर बा बारा खस खस्थ' खालामनांला नङा होमबा? जोबोद उम ओम ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय जोबोद गोबां गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय जायजों जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो नङा होमबा ओह? समनिआ समनि माब माबायाबो जोबो आरोना आंखालाबो जोबो बेफोर मेचिनजों थाब थाब मावनानै थाब थाब जायो नङा होमबा आरोबाव इन्डास्ट्रिफोरावबो जोंनि आबादफोरखौ लाङोब्ला जोंहा बेजोंबो जोबोद रां खामायनो हायो जोबोद मुलाम्फा जायो। नङा होनबा? थ' आङो आबाद मावनायखौ बे बेखौनो सानो आरोना। बेफोर मुलाम्फाफोरखौनो सानो आरो। आबाद मावनाय जोंहा बेफोरनो मुलामफा जायो आरोना औ।
नोंथां होमबा आंनाव मोनसे सोंथि फैदों आरो ना। उ माह नो दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर ना माने दैज्लां बोथोरनि सम जाहैबाय त' जोंना दैज्लां बथोर। औ मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
ओ आंथ' बारा मोजाङै मिथिया बेफोरखौ।
औ।
उम होनबा जोंहा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दिनैनि थाखाय
औ औ दिनैनि थाखाय औ दे होनोमबा ना नोंथां दिनै दोनथ'फैनोसै ना मा होनो औ दे ओ गोजोननाय थाबाय।
औ।